औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे
औ मा खालामदों दायो नोंथाङा
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो र' नोंथां
औ सा सा पानि लोंनाय लोंबायना नोंथाङा
औ साहा लोंखांनानै आङो दसे खामानि मावखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं
अ उम‌ दायो एसे प्रि प्रियैनो दङना नोंथाङा
औ फ्रिनो दं नोंथां
माने आङो एसे जोंनि इदिनो दाथ' जोङो नुबोनो मोनो खि गोबां खम जोंनि दंफांफोरा खम जाबोबाय एबा दंफांफोरनि दंफां लाइफांफोरनि बा जानाय लोंनाय दंफांफोर जिखुनु दंफांफोरनिबाबो जोङो नुबोबाय बिराद खम जालाङो संबाय माने जों नुनो मोनोनि बिदि नुबोबाय आरो ना
औ नोंथां
दाथ' औ जों बांसिन नुनायानो थाइजौ दंफां बा सफारि दंफां बेफोरखौ जोंना दाबो नुनो मोनोना जोङो बेफोरखौ आरो नाथाय जोंहा बिदिनो लिथुखु दंफांफोरा खम जालांबाय नङा होमबा
औ
जोङो बेराद खम नुनो मोनो बेफोरखौ आरोना माने जोङो ए माबा जोङो गावनि न'नि एा जोंनि जानाय लोंनायखौल' एसे थाल लायालाफोरानो जों सै जों जोंनि खाथि खालायाव थानाय दंफां लाइफांफोरखौबो जों थाल लानांगौ आरो ना माने थाल थाल लानानै एसे माने जोङोहाय बायनांगौआ बेफोरखौसो होमबासो जोंथ' दंफां गैयाबानो मानो एसे बारहाव बेफोरखौबो मोना नङा होमबा नोंथां
औ औ
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों दे बुं
ओ बिदिनो आरो जों नुनो मोनो हाग्राफोर एबा बेफोरखौबो गोबां
औ
जुनारफोरानो जायो नङा होमबा ओंखायनो जों माने एसे औ खाथि खालानि दंफांफोरखौ एसे थाल लानानै एसे नायनानै माने जोङो गायबा मोजां आरोना
औ औ
औ नोंथां नोंसि नोंथांमोननि न'आव माने बिदिनो जानाय लोंनायनि माबा मोनसे दंफां दं नामा
दङ नोंथां आंबा ओरैनो ससे बुंलांनोसै जोंनि न'आव दङ दा बारिया एसे खमबाबो जानाय फिथाइखौ जोङो एसेब्लाबो गायनानै लानो गोनां जायो नङा होमबा जेरै जोङो सफारि दंफां औ कास्टार्ड आफेल कास्टार्ड आफेल खोनादों ना? बे कास्टार्ड आफेलाबो जानायनि थाखाय बिराद मोजां आरो बे फांसे दङ जोंहानियाव बे कास्टार्ड आफेला थारमाने ओ बियो देहानि थाखाय बिराद मोजां खामानि होयो बे जोंनि बे जायगायाव बे का स्टार्ड आफेलखौ इसेबां नुफेराखैमोन आङो जोंहा फांसे गायदोंमोन नालाय बे फांसेयानो
औ
गोबां थाइदों आरो बे थाइनायखौनो जोङो बयनोबो जाहोदों जाहोनो हादों बेखौ जोङो बयनोबो मिथिहोनो हादों आरो बे जोंनियाव फैयो बानो बे बिफाङा मा बिफां मा फिथाइ होननानै सोंफैयो आरो बे फिथाइआ दा जोंहानाव थायगासिनो आरो राहांबाय दा बे फिथाइआ दङ आरो ओमफ्राय बे फि थाइया जायो ओ मोनबा गुरै जानानै ओमफ्राय गावनो हारसिंनो गावस्रानानै सिरिनो नागिरो आरो ओंखायनो बेखौ जोङो जानायनि सिगां बे फिथाइखौ जोङो खाग्रोनानै रानाय नुयोबानो खानानै दोननांगौ आरो होनबाना बे फिथा दलरैनो मोजां ङैनो मोनफ्रुयो आरो बियो ओमफ्राय जेथिया मोनो अब्ला जों जायो बे फिथाइनि सिङा सिङाव माबायदि होनोब्ला बेनि फिथाइयाव खहा खहा दङ आरो जेरै बे खान्थाला खहा खहा मोनसेयाव बेगर था मोनसे बेफोरबायदिनो बेहाबो फिसा फिसा खहा दङ आरो। बे खहा खहायानो जोङो बे खहाखौनो जायो आरो। इदि बेयो देहानि थाखाय मोजां खामानि होयो होननानै जोङो मिथिनाय आरो अ बेयो जोंनि देहाखौ स्ट्रं खालामो जोंनि देहाखौ माने बोलो फैहोयो होननानै जोङो मिथिना मोनो आरो नोंथां ओमफ्राय बेनि अनगायैबो दङ जोंनि न'खराव दा जेनेबा माबा ओ सफारि दंफां बे सफारि दंफाङाबोथ' जोंनि देहानि थाखाय मोजां खामानि होयो नङा होमबा नोंथां? जेरै बे समफ्राम बिलाइखौनो जोङो मुलि हिसाबैबो जायोना नोंथां? दा जेरै जोङो दिसेन्ट्रि जायोब्ला उदै ख्रेब ख्रेब सानानै खिनो ओंखारलुबाय थायोब्ला औ बेनि बिलाइ बिजौखौबो जोङो खेबस'नानै सिफ्लेनानै रोसि बानायनानै लोङो आरो नङा होमबा नोंथां?
अ आतसा माने आं बांद्राय आं माने जाफेराखै आरोना ओंखायनो।
औ दा जोंफोरो ओ औ बे सफारिखौनो सफ्रामबो होनना बुङो खायसे खायसेया औ बे सफ्राम बिजौखौ जोङो दिसेन्ट्रि जायोबा खिनो ओंखारना खिलु खिलु ओंखारनाय खिनो ओंखारबाय थानाय उदै सानानै बेफोराव जोङो देनानै लोंनांगौ आरो होमबानो जोङो बे खिनो ओंखारनाय खि खिलाव लाव खिनाय बेफोरो थाब थायो आरो। आरो बिनि अनगायै दंबावो जोंनियाव जेनेबा लिसु फिथाइ बोथोरनि बोथोर लिसु फिथाइ बे लिसु फिथाइ